खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों औ खुलुमबाय नोंथां औ आङो मोजाङैनो दं। दासानदि
औ औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै नोंथांजों आं दसे सम आबादनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोनना? थां
औ हागोन नोंथां औ हागोन।
औ बिदिब्लाथ' जोंना आबाद बुङोब्ला ओ गोबां आबाद दङ जेरैहाय जोंना जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो गाहाय होननानै जोङो साननानै लानाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा माइ गोबां मैगं थाइगं एबा ओ जुखाम बायदिसिना आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिनो आं नोंथांनो माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै ओ फोरमायना होलांनि।
औ फोरमायना हो नोंथां।
औ जोंना माइ गायनो थाखाय गिबियावनो ओ माइनि बिदान एबा ओ माइज्लिखौ जों नो नांग्रोगोन। बे माइज्लिखौ जों ओ जोङो थांनाय बोसोरनि माइ ओ गायखांनानै हाना लाबनाय माइखौनो जोङो माइज्लि हिसाबै दोनखायो। नङाब्लाबो जोङो दानाथ' ओ गोबां दखान बाजारफोराव मोनो। नालाय बेनिफ्रायबो जोङो बायनानै लाबोनो हायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ बायनानै लाबखांनायनि उनावहाय ओ जोंहा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो माइज्लिखौ
औ औ नंगौ
जोंहा माइज्लिखौ बोखांनानै ओ बेखौ दो दै सर'नो थाखाय दसे ओ बस्थायावनो दोनथ'नानै बेनिफ्राय जोंहा बेखौ बख'नानै मोनसे समान जायगायावहाय ओ मोज्जाङै फेनस्रानानै होनाय जायो आरो बे माइखौनो जों ओ थालिर बिलाइ एबा जोङो ओ फाथोनि बस्थाजों खोबनानै दोननाय जायो हरसे बा हरनैनि थाखाय बेनिफ्राय जोंहा माइया जेबोला गाजा बेरो अब्ला जोंनिया दुबोलियाव ओ जाय जायगायाव खोथिया फोगोन बै जायगाखौ जोङो मोज्जाङै एवनानै मोज्जां हाब ब्रु बानायना लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ बे सोमनानै दोननाय ओ माइखौ बेव बे हाब्रुआवनो मोज्जाङै सारनानै होनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ बे खोथियाखौ जेबोला जौ गोन अबोला जोंहा ओ जाय जायगायाव गायगोन बे जायगायाव जोंना ओ एवनानै लाग्रोनाय जायो। गोदोथ' बांसिन सुबुङानो जोंना ओ नांगोलजोंसो एवनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथ थाय जोङो दानि मुगायाव बांसिन ट्रेक्टरजों एवनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि मुगायावबोला जोङो गिबियावनो ओ नांगोलजों ओ खारायनाय होननानै बुङो बेखौ गिबि हालेवनाय बेनि उनावहाय जोङा सामार होयो। बेनिफ्राय जोंहा ओ उनावहाय ओ मोजाङै एवफिननानै माइखौ ओ खोथियाखौ फुना लानानै ओ माइखौ फोथाराव गायना होनाय जायो बिदिनोहाय जोंहा ओ माइखौ गायखांनानैबो ओ जोबोर जोथोन लानांगौ जाहैयो।
औ नोंगौ
औ बिदिनो जोंहा ओ गाय ओ जोथोन लायै लायै जेबोला दान मोनथाम बा ओ मोनथाम खावसे जायो अबोला जोंहा ओ माइआ मोनो, मोननानै फैयो अब्ला जों फोथारखौ जोबोर समायना नुयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ माइआ मोनोब्ला बिलाइफोराबो मोननानै रानलांनानै ओ गोमो एबा सनालि गाबनि फोथार ओ जाजोबो जोंना फोथारा। बेनि थाखायनो जों जोबोद समायना समायना जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ माइखौ हानानै ओ न'आव लाबनाय जायो। नाथाय ओ दानि जु दानि मुगायाव खायसे खायसेया जोंना फोथारावबो हानानै मेसिनदोनो फोथारावबो नाखानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोंना ओ जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ ओ मावनायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि जागायाव माइनि आबाद माइनि अनगायैबो गुबुन आबाद मावोब्ला बेखौ मा आदबजों मावो एबा गोदोनि आदबजों ना दानि आदबजों मावो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेफोरबायदि माइ आबादखौ मावनाय जायो। आरो बे फोरनि अनगायैबो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जेरै बैसां मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो जेरै उम पटल पटल, जिंखा, खुमब्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जेरै थास, फान थाव बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो आरो जेरै जोङो मैगं थाइगंखौ गायनो गोनां जेरै जोङो थां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै माइनि बिदांखौ थांनाय बोसोर सोरनि माइखौ लायो होननानै जेरै बेफोरबायादिनो जोंनि ओनसोल
जोंनि ओनसोलावबो हाथाय बाजाराव थां
हाथाय बा जायाव फाननाय बेगरखौ जोंङो उम निमाहा न'निफ्राय हाथायाव थांनानै जोंङो बै बेगरखौ
औ नंगौ।
जोंङो न'आव हालेवनानै लाग्राया आरो जेरै दाथ उम' दाथ' जोंनिया ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो नालाय नोंथां। उम गोदोनि गोदोनि दिना थ'जोबलांबाय जेरै जोंङो माबाजों मोसौजों एवनायनि दिना जोबलांबाय बेनिखायनो जोंङो दानि जुगाव मा होनदों ट्रेक्टरजों एवनायखौ जोंङो बांसिनैनो नुनो मोनो जेराव जोंङो बै ट्रेक्टरजों बै दानि दिनाव जोंङो ट्रेक्टरजों मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जोंङो ट्रेक्टरजों एवखांनायनि उनाव जोंङो बै हाखौ उम बै हायाव जोंङो जुदि जिंखा बेगर होनब्ला माबाफोर बेगर होनोब्ला जोंङो बैखौ थिप खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो। जेरै- गोजौ हा खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोंङो बेखौ हाखौ सेबफ्रुनानै मिहि मिहि खालामनानै जोंङो बेवहाय जोंङो जिंखानि बेगरखौ होनाय जायो आरो। आरो बे जिंखानि बेगरा बा जिंखानि बेगरा बै सानब्रै सानबानि उनाव एबा सानथामनि उनाव बै जिंखा बेगरा खिलिवो आरो जेनेबा बिथ' जायो आरो। बेनि उनाव जोंङो बेखौ उम बैसां गायनाय जायो औवानि बैसां औवानि बैसांखौ जोंङो गायना लानानै जोंङो बेवहाय मान्थलि होयो मान्थलि होनायजों लोगोसेनो जोंङो बेवहाय दिरुं सोंनाय जायोव उम दिरुंखौ मानो सोंङो बुंङोब्ला जों यो जिंखाखौ जिंखानि बिजौआ जिहेथु उम बै दिरुंआव मान लानो हायो। जिहेथु जोंनि फिथाइखौ लाखिनो हायो बेनि थाखायनो जोंङो जिंखानि जिंखायाव जोंङो बैसां एबा दिरुंखौ होनाय जायो आरो आरो बेवहायनो जोंनिया जिंखा फिथाइया थायैनो हमलांङो आरो जिहेतु मास मोनसे मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो थायनो हमलांङो आरो। बेफोरबायादिनो जोंङो बेफोरबादिनो जोङो जोंनि न'खरनि जिखिनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जोंङो बेखौनो फाननानै जोंङो न'खरखौ सालायलांनाय जायो आरो नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां।
बेफोर बाइदि बेफोरबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर बायबावो जेरै फान्थाव फान्थाव भेन्दि लेस्रा बेफोरबायदि रोखोमैनो मावनाय जायो आरो नोंथां आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन-गुबुन गुबुन-गुबुन रोखोमनि जोंनि न'आव न'आव मुलाम्फा जानाय बेफोरबायदि उम आबादफोर मावनाय जायो। जेरै-जोंङो ओ मैगं थाइगंजोंल' जोंङो थांनानै थानो हाया आरो। नोंथां जेरै जोंङो न'खरनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि आदब खायदा लाखानांगौ जागोन गासैबो जुदि मोनसे आदब खायदाखौ लाजोबोब्ला जोंहा गुबुन मोनसे आयदायाव जों या मोनसे ओन माबाया खमायनांगोन आरो नंङा होमब्ला? बेबायदि रोखोमैनो जोंङो जोंनि बर'आ हुम जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो एम्फौ फिसिनाय एबा इन्दि इन्दि फिसिनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं आरो दावसिन दाउला जिब जुनार फिसिनायफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो नख'रनि जिखुनु नांगौ नांगौ मुवा बेसादफोर बायनाय एबा मुलाम्फायाव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो। बेफोरबायदि रोखोमैनो जोङो आबाद खौ मावनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा आरोबाव माबाफोर मिनथिबावगौ ब्ला आङो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' दानि मुगायाव आबादखौ गोदो गोदायनि बायदिहाय मावनाय जाला। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिया रांखान्थि बिथिङावबो आरो ओ जोंना समाबो समनिबो जोबोर आं खाल जानानै फैबाय बिनि थाखायनो जोंहा गोबां गोदान आदबजों आबादखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै ओ बिदिनो जोंहा ओ गोदोहाय ओ दानिसो बुंलांनाय ट्रेक्टरजों गायनाय आरो नांगोलजों गायनाय बिदिनि बा थ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंना गोदो ओ मैगं थाइगं गायोब्लाबो जोंना गोदो गोबोरखि हासार एबा जोंना खानस्रि हासार बायदिखौ बाहायनानै जोङो आबादखौ ओ थिखांनाय एबा फिथाइ मोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो दानि मुग गायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बेफोर हासारजों जोंनिया ओ बेफोर बेफोरदि फिथाइ मोननायखौ जोङो नुनो मोनला। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिया दानिया गासैबो रासायनारि बाहायना हासार बाहायनानैसो ओ एबा बायदिसिना मुलि बाहायनानै जोंनिया आबादखौ थिखांनाय जायो बिदिनो जोंना ओ देहाफोराबो बेनि थाखायनो जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों ओ गोदोनि सु गोदोनि सुबुंफोरा जोंना जौसेनि बांसिन ओ बोसोरसिमबाबो जोरनानै थायोमोन थानायखौ जोङो खोनानो मोनदों नाथाय जोङो दानि सुबुंखौ ओ बाजि एबा दजि बोसोर बैसोनि जायोब्लानो जोंना बोरायनानै ओ बिसनायाव गोलैना थानायखौ ओ जोङो दा नुनो मोनसै बेफोरनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि जानाय लोंनायनि थाखायनो जानाय होननानै आं सानना मोनो आरो नोंथां औ बिदिनो औ बिदिनो जोंना ओ। दा बावैसो ससियेल मेडियाफोरावओबो नुबाय थानाय थाइजौ आबादफोरखौ जोङो जेरै थाइजौखौ दसे समनि गेजेरावनो मुलि बायदिसिनायाव जोंना सोमनानै ओ फोमोननाय बेफोरबायदिखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव ओ मा गाज्रि गोहोम गोग्लैया जानो बेनि थाखायनो जोंना दानि सुबुङा बेफोरबायदि देहायारि नोरजिया बायदिसिना जालांनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिना मोनबाय।
आंबो मिथिनो मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्राफोर बिदिब्ला जोंनि रायलायनांगौ सम खिनिखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां दे बिदिब्ला।